औ आदा खोनादों
मा खालामदों
औ आदा आङो दङ ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों
अ आं बो थाङो नै रुमावनो ओरैनो माने जिरायनानै दं आरो ओंखाम जाखांनानै
औ मा ओंख्रि जाखो आदा
ओइ माबासोमोन पानिलाव
औ
नोंलाइ जाबानो जायाखै
औ आदा आंबो जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाया
औ आदा आङो दालि ओमफ्राय बिदिनो पटल भाजादो जाखांबाय आदा
औ औ
औ
ओरैनो मा मा ओंख्रि संना जानाय जायो
औ आदा आंबोथ' दायो जिहेथु न'निफ्राय गोजानाव बेबायदिनो कलेजाव फरायनो थाखाय गुबुन ओनसोलाव थाबफैदों नालाय आदा बेबायदिनो आंबो बुंनो थाङोबा दा रुमाव बेबायदिनो हारसिङैनो संना जायो आरो आदाया सोंनाय बायदि मा मा ओंख्रियाव आङो बुंनो सानो जे गुबैयै बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि ओंख्रि जेरैबायदि अनलाजों दाउ आदा बेबायदिनो सबायजों दाउ बा सबायजों साम' बेबायदिनो अमा बेदर बेबायदिनो अमा बेदर भाजा बेफोरबायदिखौ माने गुबैयै बांसिनै मोजां मोनो आरो बेजोंबो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला दा आरो बेबायदिनो जोगोनारफोर जोखौबो माने जानो मोजां नाङो आरो आदा
औ नंगौ
औ आदायाबोलाय माफोरबायदि मैगंफोरखौ जानानै गोजोननाय मोनो बांसिनै
आंबो बिदिनो दायोथ' आरो माने सिजोनआ जाहैबाय बिथिं म ने औवा मेवाखौ जायो दायो औवा मेवाया बाजाराव ह थायाव ओंखारसोना औवा मेवखौ जानो मोजां मोनो
औ औ
आरो लोगोसे बिथिं हा सबाइ दाउजों अनला बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आथिं थास' थास' ओंखारदोंना दायो थास' बिबारबो आर थास' बेफोरखौ माने नाफोरजों बा बेदरजों मोजां नाङो आरो जानो
औ नंगौ आदा
औ बेनिफ्राय मानो होनब्ला जों बेखौ मिथिंगाफोरावनो मोनो नालाय माने जेबोखौ जानायनि खहा जाया आरो जोंनि देहायाव।
नंगौ नंगौ।
माने बाखि मैगंफोरखौथ' माने बिदिनो मुलिफोर होयो नालाय। एसेबां जाजानो माने हाया आरो जोंनि देहानि खहा जाओ आरो बिदिनो माने रुनायफोर जायो आरो रुनाय बे थान्दा बोथोरफोराव रुनाय ओंख्रि लाइ मुला बेफोरखौ जायो बेसर आरो कबिफोरखौ माने बान्दा कबि मोजां नाङो आरो रुनाय जानो।
औ आदा नंगौ।
ओमफ्राय बिदिनो बेदर हिसाबैथ' बिथिं सेथियावनो अमा थाबाय
औ
आरो लकेल दाउ आरो बिदिनो हांसो बोरमा बेफोरखौ जानाय जायो आरो इनिफ्राय आ आरो बिथिं नानि बेलायावथ' माने
औ
सालानि ना आरो लकेल ना बेखौबो जानाय जायो ओमफ्राय सालानि नाया एसेबां माने सर्ट जाया आरो देहा हाथायखौ एसेबां मोजां नङा नाथाय ब ना फिसा फिसाखौ आं बांसिन मोजां मोनो दैसाफोराव मोननाय फोथाराव मोननाय नास्राय ना बोथिया आरो बै नाथु आरि मोनोना
नगौ आदा नांगौ मोनो।
बेफोरखौ माने जोबोद मोजां नाङो आरो जानो आरो लोगोसे खांख्राइ खांख्राइ बार
औ औ
आरो मैथाजों मोजां नाङो
नांगौ मोजां नाङो
नोंसोरनिथिं मोनाबाना बेफोरबायदि नाफोरखौ दायो
आदा बुंनो थाङोबाथ' आंबो सासे गामिनिनो सेंग्रा नङा होमबा आ दा बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बेबायदिनो गोलोम बोथोराव बेबायदिनो सान्दुं गोसा जाबा दिनै खाथियावनो माने दैमा दङ आरो दैमाजों लोगोसे दंग'बो दं आरो बेयाव बिदिनो जुदि जोङो सारहैयोबा बेबायदिनो मोननो थाङो नास्र फायफोरखौ मोनो बा ना गोरिफोरखौ मोन फल नाफोरखौ मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो फिथिख्रि नाफोरखौबो मोननाय जायो आरो आदा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिबो ग जोंनियाबो माने गामि ओनसोलसो नालाय बेनिखायनो दिनै नाफोरखौ माने बेबायदिनो बिलोफोराव बा बेबायदिनो दैमाफोराव दिनै जोङो सारोबा बा गुरोबा नाफोरखौ माने मोननो थाङो आरो आदा आरो आंबो आदामोननिसिम आदानिसिम सोंनो सानो जे आदामोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नाफोरखौ माने मोननो थाङोना सारनानै?
मोनो मोनो माने जोंनाथ' खाथि खाथियावनो बिदिनो दैसा दोङ नालाय
औ
खाथियाव माने मोनो आरो बिदिनो माब्लाबा दैसाफोरखौ थेनानै हमो आरो बिदिनो दंग'आव फिसा फिसा दोङो बेनिफ्राय सुइस गेटबो द नालाय बे सुइस गेटखौथ' माने जेब्ला माइ हानाया जोबो
औ
अब्लाना माने बैथिं माने एसे दिसेम्बर जानुवारिफोराव एसे बोलायना होयो आरो माने सुइस गेटनि दैखौ एगारना होजोबो बिथिं होमबाना रानजोबसिगोन आरो दंग'फोरा। होमबाना बेयाव रायजोआनो माने नाखौ जमाहै माने हमो आरो।
औ औ
बिदि जमा हमनानै माने बयबो बिदिनो रंजानानै जायो आरो।
नंगौआनो
आरो बिदिनो फोथारफोरावथ' बिदिनो मोनलाबायो दायो गरम माने नाफोरा गरमनि था खै माने साया सायहा गजबलाबायो माने बेफोरखौ मोनो आरो अब्लाबो मानि एसे खम जाबाय आरो गोदोनिस्राय मानो होम अब्ला दानि मुगायाव गोबां मानसिफोरा माने
औ
कारेन्ट सट बेट्रि बेफोरजों माने सट होलाबायोना बेफोराव माने नस्थ' जायो आरो नाफोरा। बेबायदि नोंसिनिथिं बेबायदि होयोना होआ?
आदा बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथांनि बाथ्राया सैथो मानो होनना बुङोबा दायो माने गोबां नानि जोलैफोरा खमिलांबाय जाय नाफोर खौ जोङो गोदो फोथाराव बेबायदिनो मोनोमोन बा लाङि साना मोनोमोन बा जे सारना मोनोमोन आथिखालाव माने बेफोरबायदि नाफोरखौ माने जोङो मोननो थांलिया आरो आदा बेबायदिनो नाफोरनि अ-अ-अनजिमाफोराबो गोबां बेबायदिनो खमायलांबाय। आरो आदाया सोंनाय बदि जि बेटारि बा बेबायदिनो जि लाइन सटफोर होनानै जि नाफोर बेबायदि गुरनायखौ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो आदा आरो बुंनो बुंनो थाङोबा दिनै बियो आंनि नोजोरनिफ्राय एसे गोरोन्थि बा एसे गाज्रि मानो होनना बुङोबा दिनै जों जुदि लाइन सर्ट बा बेबायदिनो बेट्रिफोरखौ बाहायनानै जुदि नाफोरखो बेबायदिनो दैसाफोराव जुदि बेबायदिनो लाइन सट होनानै ज जुदि जों ना गुरोबा आं सानो दे दिनै ना नाफोरनि जोलैफोरा बेबायदिनो नस्थ' जालांगोन बा नाफोरा गोबां खम जालाङो आरो आदा बेबायदिनो आंबो गोबां नुनो मोनो दिनै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मानसि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा बेबायदिनो ज' जानानै दैसा मोनसेखौ थेनानै बेबायदिनो लाइन सट होयो बा बेबायदिनो बेटारिफोरखौ बाहायनानै बेबायदिनो सट होनानै माने नाफोरखौ गुरनानै बिथांमोनहा जायो आरो। खिन्थु आङो सानो दिनै बियो गोरोन्थि आरो दिनै बेखौ माने आं सानो जे बेखौ मावनाया गाहाम नङा होननानै आदा आं दा औ दे बुं आदा आं आंबो जिहेथ' मानिखो बेबदिनो गोबां मानसिफोर नुयो आं बिथांमोनखौ माने बुजायोबा बिथांमोनखौ माने बादा होयो आरो जाहाथे बे बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै बेफोरबायदिया माने मोजां नङा होननानै आं माने बिसोरखौ बिथांमोनखौ माने बुजायो आरो सम सम जुदि लोगो मोनोबा
दा जुदि जोंङनो बेफोरखौ नस्थ' खालामजोबोबा उनाव माने उननि जेनेरेसननि मानसिफोरा बेफोर नाफोरखौ मोनजानाया एसे गोब्राब जागोन
नांगौ नांगौ
दानो किसुमान जों नाफोरफोरखौ मोननो थांला
नंगौ
माने हमनांगौ हमनायनिबो मोनसे सम थायो आरो माखासे आं माने ओनसोलफोराव नुदों बिसोरो मोनसे रुल खानानै होयो आरो बिसोरहा माने मोनसे ना हमनायनि बिदि दिन थाख माने सम खानानै लायो आरो ओमफ्राय बेनि सिगां बिसोरो रावबो माने बेयाव कारेन्सट होनो मोना ना हमनो मोना आरो ओमफ्राय हायोब्ला बिसोरो बिदिनो माने आदारफोरबो होबावसो आरो ओमफ्राय उनाव माने जमायै हमना जागोन बिसोरो
औ औ औ आदा थारैनो दिनै बेफोरबायदि नेमखान्थिया थायोब्लाथ' बुंनो जो मो ज बेदि ज ने नेम खान्थि थायोबा दिनै बैफोर ओनसोलावल' नङा जोंनि ओनसोलावबो जुदि बेफोरबायदि नेमखान्थिया थायोब्लां सानो जे दिनै जि नाफोरनि जोलै बा नाफोरनि जि अनजिमाया माने
औ
फैबाय थानाय जि इयुन इयुन समहालागै थागोन आंबो सानो आरो आदा जुदि बेफोरबायदि नेमखान्थिया जुदि जोंनियावबो जुदि जोङो लाबोनो हायोबा जोबोद बहद मोजां आरो जोङो बेफोरबायदि नेमखान्थि बा बेबायदिनो मोजां मोजां बेबायदि रुल्सफोरखौ लाबोनो साननांगौ आरो
औ औ हब्लाना माने बिसोरबो माने बिसोरनि जोलैफोरा थाबाय थागोन
नोंगौ
आरो जोंबो गावबो माने मोनजाबाय थागोन आरो ओमफ्राय आरो जेब्ला माने ब बिदै दैयोना नाफोरा फावबो माने हमनो होआ आरो बेबायदि रुल खाना होयो मानो होनबा बै समाव हमबोला माने गोबां बिदि लस जायोना
नंगौ नंगौ नंगौ
देनानै उनाव देरबोला जोंनो बुरजा मोनगोन नाखौ हमदों बेबायदि आरो बेफोरखौ माने ओनसोल लायै ओनसोल बिदिनो खालामनांगौ आरो आंनिबाबो
नांगौ नांगौ आरो ना
मोजां
औ आदा गुबबे नों नोंथमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो मा मा मैगं गायनायफोर जायो बुंनो थाङोबा जेरैबायदि औ दे आदा बुं
बेफोरनो कबि बिलाहि बिदि फुल कबि आलु बेफोरखौ गायो आरो
औ आदा
ओमफ्रायथ' माखासे जेनेबा आ बिथिं हाग्राफोराव मोननाय बेफोरखौनो जायो खानानै दिंखिया थास' बेफोरखौ मोनलाबायो आरो ओमफ्राय नोंसोरनिथिं
आदा जोंनिथिंबो गुबैयै माने गायनाय जायो दिनै गोलोम बोथोरनिबो मैगं गायनाय जायो बा बेबायदिनो थान्दां बोथोर बा मेसें बोथोरनिबो गायनाय जायो
ओम
गोलोम बोथोराव जेरै आदा बहलफोरखौ गायनाय नुयो बहल बेबायदि बिदिनो जिखा आरो बिदिनो लेस स्रा आरो बिदिनो पटल तिता केरेला बेफोरखौ माने नुनाय जायो आरो आदा आरो भात केरेला बेफोर बेखौ माने गायनायखौ नुनाय जायो आरो दिनै मेसें बोथोराव आदाया बुंनाय बायदि कबि, बान्दा कबि, बिलाथि बेबायदिनो मटर लाइ लाफा आरो बुंनो थाङोब्लाथ' हाग्रानि मैगङाथ' माने अरायसम थाखा थायो। जेरैबायदि दिंखिया नङा होमबा आदा दिंखियाफोर थायो। बेबायदिनो आरो गोबां थाबावो आरो जायफोरखौ माने दिनै जों जायो। आरो आं सानोदे दिनै बे हाग्रानि मेगंफोरखो जाबा जोंनि थाखाय गोबां मोजां नङा होमबा? जेरैबायदि मानिमुनिफोरखौ जुदि जों जायोबा जोङो बेबायदिनो जोंनि जि मोदोमाव नांनाय बायदि जि भिटामिन बेफोरखौ मोननो हायो होनना सानो आरो आं आदा।
थारैनो। नंगौ थारैनो जों बिदिब्ला बे समाव दोन्थ'नोसै जोंनि सावरायनायखो।
औ आदा दे जोंहा समबो जाबाय जोङो दोनथ'नोसै उनाव लायरायसिगोन। दे।